थां औ नोंथां मा खालामदों नोंथां?
औ आं जिरायना दं ओरैनो।
अ ओ नोंथांजों उम नाफाम नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो नाफामखौ बोरै बानायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जागोन।
औ दे बि औ दे बिदिब्ला नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ जागोन नोंथा ओ जों नाफाम होनोब्ला जोङो बर'नि मोनसे जानायनि बेलायाव गोग्लै नङा होनब्ला जायखौ जों औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय मोनसे दोरों जाग्रा हिसाबै ओ ओंख्रिबो जाजायो बिदिनो जों ओ बांसिनानो बा बाथोननि बेलायाव गोग्लैयो नङा होनब्ला
औ नोंगौ नोंथां।
आथिखालाव जों खायसे खायसे मानसिफोरा बेखौ बानायनो रोंलिया आरोना गोदोनि दिनाव माने बांसिन उ आइजो फोराना नाफाम खौ बानायोमोन। ओ जेरावहाय जों आथिखालाव बानायलिया बेखायनो जों खायसे ओ गिदिर गिदिर मेल दावथिं बिदिनो मिथिंफोरावसो जों बेफोरखौ बर'नि जाग्रा होननानै मोननाय जायसै आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनि बे मा होनो नाफामखौ बानायनायनि ओ जिहेथु आदब खायदा बेयो जायगा लाना जाय बेलेग बेलेगबो जानो हागौ। बा आलादाबो जानो हागौ। औ जोंनि जायगायावहा जों नाफाम बानायनाय होनोब्ला ओ जों गिबियावनो हाग्रानि थास' गोसोम बेखौ बेनि मा होनो औ बेनि देन्थाखौहा जों मोज जांनो सायनानै सान्दुङाव फोरानना लायो नङा होनबा औ बेनि ओमफाय जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय नों जेनेबा नोंथाङा मा मा नानि नाफाम जानो बेनिखौ सायख'ना लागोन आरो। ओ जेरै जोंहा खायसे फिथिख्रि ना ना मावा बिदिनो सें ना बिदिनो गोरि ना बेफोरजों बानाय नङा होनबा
औ नंगौ नों
अ खायसे खायसे ओ गुबुना बो बानायनायखौ नुनो मोनो जेराव ओ ना गिदिरबाबो जोंहा माने नानि मोदोमखौ होआलासिनो खायसे खायसे ओ ना खर'जोंबो बानायनायखौ नुयो आरो माने मोननो थाङा औ ओ बेनिफ्राय जोंहा ना फाम बानायनो होनोब्ला बिदिनो थास'खौ फोरानग्रोना लाब एसे फोरानदबनांगौ आरो बांद्राय फोराननाङा औ ओ दैया फसरनाय बादि इसे सान्दुंआव फोरानना लाग्रोबाय बेनिफ्राय जोंहा नाखौ औ नाखौ मोजाङैनो सायनानै बा जों बेनि खि खौ गारनानैहा ओ साफानो सुनानै नाखौ गोरान खालामनांगौ आरो साननै सानथाम बिदिनो होननानै जोंहा गोरान खालामना लायो बेनिफ्राय जोङो ओ जिहेतु थास' फोरानबाय बेजों ओ नाजों ओ उवाल बा ओ दिंखि बिदियाव देयो ओ बिदिनो दिं खि आथिखालावथ' नुनो मोनलिया बे ओंखायनो खायसे ओ खायसे खायसे न'खरावल'सो नुसै जों उवाल बा दिंखि बेफोरखौ अ आथिखालाव जों बांसिन -' बिनानो मिचिनजोंसो ओ देयो नङा होनब्ला मेचिनखौसो बाहायो अ बिदिनो जोङो देना लाबाय देनानै जोङो बेवहाय ओ जिथु जोंहा बर'नि मा होनो खारदै नङा होनब्ला जायखौ जों खारै होननानैबो मिथियो अ बे खारैखौहाय जोंहा ओ बिद देनाय ओ नाफाम बा ना ना जों थास' देनायखौ जों लाइजौआव मोजांनो दोननानै लायो आरो बेनिफ्राय जोंहा खारै बहा मोजांनो ओ बेवहाय गासैबो नायावनो माने मोजाङै ओ नांनायबाय दियै
औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो ओ नों बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो नोंथां बेबायदिनो जों नाफाम खौ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों सोलिबोगासिनो होननानै जोङो आथिखालावबो नुनो मोनदों जे
औ औ नं
फाम औ नाफ फाम बाथोनखौ जोङो बेबायदिनो गोबां जायगाफोरावबो जों आथिखालाव गोबां ओ बे ओ फाननायखौबो जों नुनो मोन्दों नोंथाङा बिनि सायाव ओ फंनैसो सावराय ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा? नाफामखौ जोङो माबायद दि उम मान सुबुंफोरा बानायनानै जिउ राहा खुंगाय फिनो दङ
औ नंगौ ओ जों बर'ल' नङ गोबां हारिफोरानो माने ओ बेखौ बानायसै आरो आथिखालाव औ गोदोनि समाव माने बर'खौल' बिदि फेसेवना जाग्रा बा नाफाम सेवनाय बुस्थुखौ जायो बिदि बुङोमोन आथि आथिखालाव जों गुबुन हारिफोरखौबो ओ बेफोरबादि बानायनानै हाथाइ बाजार बा गावनि जायगानि बा गामिनि खाथि खाला दुखानफोरावहा बिदिनो फाननाय बा गिदिर गिदिर ओ हटेल जाग्रा बेफोरावहा ओ जों संनानै ओंखामजों लोगोसे फाननायखौ नुनो मोनसै गोबां बर' आइजोफोरानो जोंना बेखौ बानायनानै माने हाथाइ बाजाराव मैगं थाइगंजों लोग गोसे ओ फानहैफानानै रां खामायदों नङा होमब्ला
औ नोंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा एसे नाफामखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सङो संनाय आदबखौ एसे फोरमायदो।
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा सोंनाय ओ सोंनाय मथेनो आङो एसे फोरमायनानै होनोसै जोंनि ओनस लाव बोरै बाथोन उम नाफाम बानायनाय बोरै नाफाम बानायो? बेनि बागै औ नों नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो ओ जोंनिजाबो बेबायदिनो नाफामखौ जोङो थास' थास' गोसोम जेराव जोङो जोंनि न'खराव एबा जोंनि ओ हाग्रा हाग्राफोरावबो जों थास'खौ मोननो थाङ नङा होमबा नोंथां?
अ औ
औ नंगौ बेबायदिनो जोंनि न'खर न'फोरावबो थानाय जे। जोंनि थ' गोसोम ओ थास' थास' थस' गोसोमखौ जोङो हानानै जोङो मा थास'नि देन्थाखौ जों हानानै मा सान्दुङाव फोरानो नोंथां। औ बे औ। बेबायदिनो जोङो फोराननानै। देगोन माने बानाय देगोन आरो ना। बेखौ नोंथाङा सायख' हनानै मा। थास' ओ नाखौबो सु सुखांनानै जोङो एसे सान्दुंआव फोरानबाय। फोराननायनि। ओ बेबायदिनो ओ नाखौ जों नाखौदो बेनिफ्राय जोंना थास' थास' फोरान थास' गोरानखौ जोङो फोरानखांनानै जों गोरान जाबाय थास'आ। बेबायदिनो। थास' गोरानखौ जोङो नाफा ओ नाजों ओ दिंखि। एबा उवालाव देयो आरो। बेबायदिनो ओ बे। नाफाम बानायनाय होनोब्लाथ' जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो बे नाफाम बर'नि ओ समाज बर' समाजाव गोबां नाफाम होनोब्लाथ' जोङो। गोदो गोदायनिफ्रायनो मुंदांखा। खा नाफाम बाथोन। नाफाम बाथोना। औ बेबायदिनो। ओ जोङो ना। फामखौ ओ बेबायदिनो उवाल एबा ओ दिंखियाव देनानै जोङो ओ गुन्दै खालामनानै। ओम गुन्दै खालामनानै। जोङो बेबायदिनो ओ ओ। न'निनो एबा भयाम फिसा। नों ओ गोदोर एबा। बेफोराव सोनानै दोनो आरो। सोनानै दोननानै। जोङो बेखौ मस मोनसे एबा मोननै मोनथामनि उनाव। जोङो बे नाफाम। खौ जोङो ओ जानो हायो आरो नोंथां। औ बेफोरबायदि बानायो। औ बेबायदि ओ गोदोनिफ्रायनो बे ओं आदबा सोलिबोगासिनो आथिखालावथ' गोबां ओ बिगिनारि मुगा नालाय नोंथां। आथिखालाव गोबां ओ नाफाम बाथोन जिहेथु जोङो उम। नाफाम बाथोन बानायोबा जों खम समनि गेजेरावनो जों मेचि चिनखौ जों ओ देनानै गुन्दै खालामनानै जोङो ओ खम सम। समनि गेजेरावनो जों नाफामखौ ओ दोननानै जोङो खम समावनो जों जानो हायो। आथिखालाव गोबां। आरो बेबायदिनो गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि मेसिनफोरबो जेबो ओंखाराखैमोन नालाय नोंथां। ओ बेफोरबायदि औ। दे नाफाम देनोबा जों गोबां सम नांगौ जायोमोन। उवाल एबा ओ दिंखिफोराव गोबां सम लायो नालाय नोंथां
औ नंगौ।
बेबायदिनो गोबां सम खामनांगौमोन गोदो गोदाय थेवबो जों आथिखालाव गोबां बेबायदि मेसिनजोंसो जों आथिखालाव गोबां ओ नाफाम बाथोनखौ देनायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां औ नंगौ। ओ बेबायदिनो नाफाम नाफाम बा थोन जानानैथ' जों जोबोर मोजां मोनो नङा। नङा होनबा नोंथां औ नाफाम बाथ थोन होनोबाथ' जोङो ओ जोंनि ओंखामा खबसे बारा हा हाबनो हागौ नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो ओ नाफाम बाथोन ना नाफाम बानाखौ खौ नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना?
औ मोनो नोंथां ओ जिहेथु जों उन्दै समनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा संना होनायखौ मोनजाबोदों। अ बिदिनो ओ जेनेबा सम-सम जायो जानाया अब्लाबो जोंहा दैज्लां समावहा ओंखाम गुदुंजों माने बांसिनानो थाव सिननाय मोनो आरो जेब्ला दुब्लियाव माइ गायनाय। बा हालेवनायाव एसे संदेरनानै बा बाथोन हिसाबै संनानै लाना थांङोब्ला। औ बिदिनो औ। गोदोनि समाव जोङो बांसिन बाथोनसो जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेखौ एसे लाव-लाव बा ओंख्रि बायदि संना जानाय नुनो मोनो नङा होनब्ला औ लोगोसे बे जोंहा मा होनो टाउन सहराव थानाय मानसिफोरा गामि ग मानिफ्राय बायनानै लाना थांलायो नङा होनब्ला जेराव औ जेराव औ ओ सहरफोराव जोंना थास बिसं फोर खौ मोननाय जाया नंङा होनब्ला जायनि थाखाय औ गामिनि फ्रायनो बायनानै लांनानै औ जाहैयो आरो बि
औ बिदिनो ओ जोंनि बे गामि ओनसोलनिफ्राय सुबुंफोरा गामि ओनसोलाव बेबायदिनो नाफामखौ देनानै लांनानै जों गोबां सहरफोरावबो गोदान गोजान-गोजान जायगायाव जों फानहरनानै नाफाम बाथोन फाननानैबो जों गावनि जिउखौ ओ ओ जिउ खांनाय राहायाव जोंङो एसेबाबो सुंथानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ नोंगौ ओ बेबायदिनो नोंथांजों ओ बेबायदि नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं ओ नोंथां औ औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नंङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ दे बिदिब्ला जों दोन्थलायनोसै
औ जागोन नोंथां
औ दे